हेलौ।
हेलौ नोंथां औ।
औ नोंथाङा खोनादोंना? औ माबोरै दं नोंथाङा?
दा बा आं मोजाङै दंथयो नोंथाङाबो मोजां दंबा?
औ औ गसाइनि अन्नायाव मोजाङैनो दं नोंथां। औ आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय ओ दावबायनायनि सायाव ए एसे ओ सुंदयै सावरायनो होननासो हरदोंमोन
औ-औ-औ जागोन दे नोंथां जागोन हागोन औ
आ गोबां रोखोमनि दा दावबायनाय दं जेरै सोलोंथाय बिफ दावबायनाय औ सोरबा बायदिसिना मोनथिनो थाखाय दावबायनाय सोरबाया आरो ओ बिदिनो ओ बायदिसिना ओ मिडियाफोराव हंगारनो थाखाय एबा गुबुननोबो खिथिनो थाखाय दावबायनाय बिदि गोबां रोखोमनि दावबायनाय दं नङा बा नोंथां औ बेनिनो एसे सुंदयै नोंथाङा फोरमायना होलां हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन औ दा नोंथां बुंनाय बायदिनो दावबायनाया गोबां रोखोमनि दं बे नंगौ जेरै स्कुल कलेजफोरनिफ्राय
औ
दावबायनाय खाथि खाला फोराव ओरैनो लोगोफोरजों दावबायननाय फेमिलिजों दावबायनाय बेबायदि गोबां रोखोमनि दङ दा जों दावबायोब्ला दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायखौनो दावबायनाय होनना बुंनाय जायो जेनेबा मोनसे जायगानि फ्राय गुबुन गोजान मोनसे जायगायाव बै बैनि सोमोन्दै मिथिहैनो थाखाय दावबायहैनायखौनो जों दावबोनाय दावबायनाय होननानै बुंनाय जायो। दा जोङो दावबायोब्ला जोङो बै मोनसे जायगायाव दावबायहैनायनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि जों गियान मोननो हायो जेरै जोंडों दा हमना लादो जोङो मोनसे जायगायाव दावबायहैयोब्ला जोङो सिगाङावनो जोङो नांगौ जानाय बायदिसिना मुवाफोरखौ जोङो रेडि खालामनानै लायो जेरै कलेज स्कुल कलेज निफ्राय थाङोब्ला जेनेबा बुरजा बुरजा ग्रुप स्टुडेन्टसफोर थाङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि जाग्रा आदार लोंग्रा दै बिदिनो बायदिना गाननाय जोमनाय जोङो नांगौ जायो आरो दा जोङो दावबायहैयोब्ला हमना ला मोनस जायगा आसामनि बाहेरायावनो बेरायहैयोब्ला जोङो बै जायगानि जोङो थासारिखौ जोङो थांनानै जोङो मिथिहैनो हायो आरो जोङो बै जायगानि मानसिफोरा माबायदि बिसोर माबायदि थायो माबायदि रायज्लायो बिसिनि जायगाया माबायदि माबायदि दंफां लाइफां दावउमा दाउसा दैम दैसा माबायदि जों बैफोरखौ मिथिहैनो हायो आरो बिनि गेजेर जोङो बैसोरनि जायगानिफ्राय जोङो बायदिसिना ओ खन्थाइ एबा रायथाइ मेथाइ माइ बायदिसिना बिजाबफोरबो जोङो सुजुनो हायो आरो औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां दावबायनाय बुङोब्ला जोङो ननिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ मोनथियै बाथ्राखौ एबा रोङि खामानिखौ रोंनो बेफोरबायदि ओ माबा मोनसे गियान एबा ओ गावनि साननाय हनायखौ जाफुंहोनो जोङो थांनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंना ओ गावनि गोसोनि गिलिर ओ गावनि गोसोनि गाज्रि सा साननाय एबा ओ गावनि गोसोखौ ओस मोजां मोनहोनो थाखाय जोङो दाबसे दाबसे ओ गुबुन दाबसे जायगायावबो थांनाय जायो जेरैहाय जोंहा ओ खायसे लोगोफोरजों थांनानै गावनि गोसो सोनि दुखुखौ ओ दुखुफोरखौबो जोङो रेजें खालामनो हायो जेरैबायदि जोङो उम माबा मोनसे ओ जेनेबा जों सुकि बायदि बिदि जायगायावनो जोङो थांनानै लोगोफोरजों ज ज सावरायनानै एबा ओ बेवहाय बेरायहैनानै जोङो मिथिंगानि जोबोद समायना महर दैमा दैसा हा जो हाला बायदिसिनाफोरखौ जोङो नायनानै गावनि गोसोखौ गोजोन होनो हायो नोंथां। बे-बेफोरनि अन गायैबो जोंना ओ जोंनि खाथिसिनावनो थानाय ओ गुबुन हादोर भुटान बायदिसिनाफोराव थाङोबाबो जोङो ओ गोबां बा थ्रा मिथिनो मोनबोयो जेरै- जोङो ओ ओ बे हादोरनि सुबुं अनजिमायाबो जोबोर खम नालाय बेनिखायनो जोङो हादोराव थाङोब्ला ओ बारा गारि मथर बायदिखौ नुनो मोना आरो बेजों लो गोसे जोङो ओ बे हादोर बे हादोराव जोबोर साखोन सिखोनै ओ लाखियो जायगाफोरखौ बेफोरखौनो जोङो सोलोंना फैनो हायो नोंथां। औ नों थाङा बेरायना मोजां मोनो ब्ला एसे सुंद'यै फोरमायना होलां ना हागोन ना नोंथां?
दा नोंथां होननाय बायदिनो जोङो आ खाथि खालानि बेरायनाय जेनेब्ला जोङो दारागाव सकि दारागाव सकि ओमफ्राय मैनाफुख ख्रि बेफोरबायदि जायगायाव औ थांनो हायो नंगौ खाथि खालायावनो गोबां बेरायनो थाखाय जायगा दङ। बायदिसिनाब पार्कबो दङ जेरै- मावजि पार्क ओरै- जोहोलाव पार्क औ बेब फोराव जोङो बेरायहैनो हायो दा बेफोराव जोङो हारसिंबो थांनो हायो लोगोफोरजोंबो थांनो हायो। फेमिलिजोंबो थांनो हायो। बे बेेरायथाव बेराथाव जाया जोंनि खाथियावनो दंखायो। जोङो हमना लादो सखि सुकियावनो नोंथा बुंबाय सुकियाव जोङो थांनानै बेरायहैयो जोङो बेयाव दैमा दैसा जोङो नुनो मोनो हाजो हाला सोरगिदिं बेंखननाय आरो बेयाव बायदिसिना बिफां लाइफां आरो अन्थाइ बायदिसन अन्थाइजों लोगोसे बायदिसिना दैयाव गोबां नाफोरबो जों नुनो मोनो। जोङो बेयाव थांनानै जोङो बायदिसिना जों नानो आदारबो होनो हायो बेयाव औ बिनिफ्राय जोङो बेयाव गोबां गोजान गोजाननि मानसिफोर जोङो फैनाय नुनो मोनो बेयाव जोङो गुवाहाटिफोरनि पाठसालाफोरनि ओरै तामुलपुर साइडनि गोबां गोजान गोजान एसे खाथि खाला एसे गुवाहाटिफोरनि गोजान गोजाननिफोराबो बेयाव बेरायनो फैयो आरो अबे अबे ओं गोबां जायगानिफ्राय जों बेयाव बेरायनोबो जोङो नुनो मोनो बिदिनो बेयाव थाङोबा जोङो गोबां रोखोमनि मानसिफोरखौ जोङो नुनो मोनो जोङो बिसोरजों रायज्लायनोबो हायो दा ओ बायदि जानाय लोंनायनि बेबस्थाखौबो जों खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेयाव थांब्ला जोङो माव अब्ला माब्ला समाव जोङो मोख्राफोर आरो मैफोरबो जोङो नुबोनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोङो बेयाव थाङोब्ला गोसोखौ जोङो गोजोननाय मोनो आरो औ आरो बेयाव थांनाय जोङो बायदिसिना जोङो रोंनाय आरो गियानखौ मोनबोयो जोङो बे सखिखौ लानानै जोङो बायदिसिना खन्थाय फोरबो जोङो लिरनो हायो
औ नंगौ
औ औ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन जायगाफोर दंबायो जेरै दारागाव दारगावाबो दारागावाबो मोनसे जोंनि खाथिनिनो जोंनि मोनसे पिकनिक स्पट बेयावबो जोङो थांनो हायो बेयावबो बेबायदिनो दैमा मोनसे दङ भुटान सेर भुटानफुर भुटान बरदार होनना बुङो जायखौ बेयाव जोंङा थाङोब्ला बेयावबो माखासे दखान फाहारफोर जाजोब्बाय खाथियावनो फरेस्ट केम्पबो दङ मोनसे औ बेनिफ्राय बेयावबो ना फोरबो थानाह थायो गोबां मानसि फोरानो बेयाव जोङो बेरायनो थाङो उम ओमफ्राय औ बेयावबो समाव माबा माबि हाग्रानि जिब जुनारफोर फैयो
औ
खाथि खाला औ बेनि बेनि अनगायैबो ज ओरै औ औ दे बुं ओ नोंथां औ
बिदिनो जोंना ओम औ जोंनि खाथिसिनाव थानाय ओ हादोरारि एबा हायुङारि हाग्रामा मानास दङ जेरै बेफोराव थांनानैबो जोङो गोब बां ओ गोसोफोरखौ गोजोननाय लाना हायो मानो होननानै बुङो ब्ला बेफोराव थां ब्लाबो जोङो हाजो हाला दैमा दैस दा बेफोरजों लोगोसे गोबां रोखोमनि जोङो दावमा दावसाजों लोगोसे जिब जुनार बायदिसिनाफोरखौ नुबोनो मोनो औ बे-बेनि अनगायैबो जोङो बे ओ हाग्रामायाव थाङोब्ला जोङो गोबां गोजान गोजान गुबुन हादोरनि ओ दावबायारिफोरखौ जोङो दावबायनाय दावबायनो फैनायखौ जोङो लोगोम लोगो मोनो आरो जोङो बेसोरजों सिनायथि लालायनो हायो बेजों लोगोसे जोंनि साननाय हनायफोरखौबो जोङो बेस सोरजों ओ फोरमायलायनो हायो नोंथां ओ बेयाव जोंना बे हाग्रामायावबो जोबोर ओ बेसेन गोसा बेसेन गोसा बिफां लाइफां ओ बायदिसिना जिब जुनारफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनो जेरैहाय जोङो ओ गान्दा मोख्रा मोसा बेफोरखौ बेफ फोर जुनारफोरखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ